हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ
अह आङो नोंथां नोंथांनि जाग्रा खाजानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा नोंथांनि नोंथाङा दिनै मा जाग्रा जानो सानखो?
ओ जोंहाथ' ओरैनो ओंखामखौथ' संखानाय जायो नालाय मेन ओमफाय
औ नोंथां।
औ ओम बे मा संनाय जागोन आं बेखौ दा मिथिथ'आ आरो नोंथां।
एह ओमफाय नोंथांनि साबसिन ओंख्रिया मा?
अह आंनि साबसिन ओंख्रियानोथ' जाबाय आलुखौनो बांसिन जाजायो आरो। आलु ओमफाय बिदिनो सम-सम सबायफोरखौ जानाय जायो सबाइ अनला दालि बेफोरखौ बांसिन जानाय जायो। ओमफाय भेन्दि माबा बायदिसिना भाजा जानाय जायो आरो नोंथां।
बिनिफ्राय
ओमफ्राय नोंथां मा ओंख्रि जानानै साबसिन मोनो नोंथां?
आंथ' ओरैनो दा दा बोथोरावथ' आङो जोगोनारफोरखौ साबसिन जानो मोनो नोंथां बेदर गैयाबोला ओरैनो औ।
औ
बिनिफ्राय थास' आथिं थास' बिबार बेफोरखौथ' ओरैनो गोथाव मोनखायोआनोसै
औ औ औ। बिदिबा नों नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि संगोन?
अ आं हाथदिनै ओ जोगोनारखौनो संनो नागिरदों खोमा जोगोनारजों सभेन सन्दों खोमा आइआ
औ औ
बिनिफ्राय नोंहालाय?
अह जोंहा दा संथ'वाखैनो आरो नोंथां।
अ संथ'आखै बिदिबा नोंथां?
औ औ बिदिनो नोंथाङा एसे ओ बर'नि ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बर'नि ओंख्रिफोरनि बागैथ' बिनो सबायजों दाउ सबायाइ दाउ अनला दाउ अमा बेखौनो बर'नि गुबै ओंख्रिफ्रा आमफ्राय ओ थास' बिबार थास' आथिं बेफोरखौ दा बोथोराव मोननाय जायो। बेनिफ्राय ओरैनोथ' बांसिन दालि ओंख्रिखौनो जानाय जायो।
औ औ।
आमफ्राय दा बिदिब्ला बिथांनो एसे सोंनायसै आंनाव
औ। सोंजागोन नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
नोंथां खोनोनादों नोंथां। नोंथाङा ओ सबायजों दाउ ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ फोरमाय फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ सबायजों दाउ ओंख्रि औ औ। सबायाइजों दाउ ओंख्रिखौथ' ओ सबायखौ जोङो बिदिनो जोङोथ' दा जोंहाथ' न'आव बानाय ओ गाया नालाय नोंथां ओ गुबुननिफ्राय दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनायखौनो संनाय जायो आरो नोंथां। औ ओमफ्राय सबायखौ आरामसे सोरबा सोमनानै दोनगोन ग्रोयो आरो सोरबा सोमनानै बिगुर गोसोम गोसोमखौ खारहोग्रोयो आरो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोमा गाराबो ओरैनो संखायो आरो नोंथां। ओमफ्राय इदिनो ओमफ्राय बिदिनो डाइरेक्ट ओ सोरबा सारायाव डाइरेक्ट जाना होना हाखायो ओमफ्राय सोरबा ओ बेखौ आरामसे सुना लानानै सारायाव डाइरेक्ट रुखानोबो हायो बा कुकारफोराव आजिखालिथ' कुकारफोरबो थाब जानायखौ बांसिन नागिरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ ओमफाय बेखौ ओ दैजों रुग्रोबाय ओमफाय रुखांनानै जेब्ला बियो जा रुयो अब्ला ओ सारायाव ओ दाउखौ थावाव एवनाय जायो आरो नोंथां। ओमफाय एवनानै बेयाव नांनाय ओ मस्ला म स्लि ओ संख्रि हालदै बेफोरखौ होग्रोबाय आरो। बेखौ एसे एवफ्रामनानै लाबाय एवफ्रामनानै एसे मो एसे दै होननानै एसे फोमोनना लाग्रोबाय आरो दा। बेयो एसे मोनबाथाय बेयाव ओ सबायाइखौ होनाय जासि गोन आरो नोंथां ओमफाय बे सबायखौ होबाथाय ओ सबाइआथ' गेब्लेनो थाखायथ' एसे खस्थ' जायोना नोंथां बेनिखायनो बेयाव ओ खारै खौ होनाय जायो आरो ओ बे खारैखौ होखांनानै एसे गोदौनो होबाय बे गोदौखांनायनि उनाव एसे गोबाव सबाइ ओंख्रि संनायावथ' एसे गोबां टाइम लायोना नोंथां ओ
औ नोंथां औ
थार्टि फरटि मिनिटफोराथ' लायो ओमफाय बेनि उनाव औ। ओमफाय बेनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै गोदौवो गोदौनानै खारै सारैफोरा जे ब्ला मोजाङै नाङो ओमफाय नां खांनायनि उनाव बेखौ नायनानै मोननाय मोननिखौ नायखांनायनि उनाव बेखौ खांनाय जायो आरो ओमफाय सोरबाबा मोननो गोनाव दुन्दिया होयो बा सोरबा खासिथारा होयो आरो नोंथां। बिदिनो संनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो ओ अनलाजों दाउखौ माबोरै संनाय जायो बिनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ फोरमाय जायो नोंथां औ ओ अनलाजों दाउ खौ ओ बांसिन ओ सोरबा माइरंजोंनो अनलाखौथ' माइरंजोंनो संनाय जायो नालाय नोंथां। ओम अन मायरंखौ आरामसे सु सुग्रोना लाबाय ओमफाय सुनानै बेखौ एसे दै सर'नो होबाय ओमफाय होनानै बेखौ आजिखालिथ' बांसिनानो बांसिन न'आवनो ग्रेन्डार थायो नालाय बे ग्रेनदारावबो उननो उननो हायो आरो उवाल गोनांफोरा उवालावबो देयो आरो। ओमफाय उवालाव देनानै बियो जेब्ला गुन्दै जायो गुन्दै जायो अब्ला बेखौ ओ मोजाङै संनो थाखाय जोङो बाहायसिगोन आरो ओमफाय बेनि उनाव ओ बेखौ जोङोथ' अनलाजों दाउ होनदोंमोन नालाय नोंथां बेखौथ' गोबां रो खोमजोंबो संनो हायो ओ सोरबा अमा बेदरजोंबो सङो। ओमफाय आङो नोंथाङा दाउनि सोंदों नालाय आं दाउनि बागै बुंनोसै। औ दाउखौ आरामसे थाव एवग्रोना लाबाय आरो नोंथां ओमफाय एवनानै जेब्ला बियो एसे मोनो बेयाव ओ हालदै संख्रि मस्ला मस्लिफोरखौ होबाय ओमफाय होनानै बिनि उनाव दसे थानानै जुदि एसे मोनोबा एसे दै होबाय ओमफाय दै होनानै बेखौ आरामसे रुइनो होबाय बे होनानै बे अनफोरखौ बे अन अनलानि अनखौ होनाय जायो आरो ओमफाय होनानै बेखौ जाहाथे लाथाखाया बिनि थाखाय एरै एरै होबाय थानांगौ आरो। ओमफाय एरि एरि होनानै ओमफाय जेब्ला बियो एसे मोजाङै एसे मोनो अब्ला इयाव एसे खारै होनाय जायो आरो खारैया खारैथ' होथारनांगौ नालाय अ बे अनला ओंख्रियाव आरो सबाइ ओंख्रियाव ओमफफ्राय खारै होनानै ओमफफ्राय संख्रिफोरखौ नायबाय ओमफफ्राय नायनानै एसे एसे टाइम लायो आरो अनला ओंख्रि संनायावबो ओमफफ्राय बियो जेब्ला मोनो अब्ला बेयाव बेयावबो दुन्दिया बा खासिथारा बिदि होयो आरो आरो होआबाबो जायो गावबा गावनि गोसो आरो नोंथां। औ ओमफ्राय बिनि उनाव दसे थानायनि उनाव बेयो मोनबाथाय बेखौ खांनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो संनाय जायो आरो
औ अनला आरो दाउ ओंख्रिखौथ' ओरैनो जोबोद गोथाव मोनजाखायो ओ नांगौनि बारासो जाब्रांङाबो एसे खमैबाथाय
औ औ
बर'नि गुबै ओंख्रिफ्राबै ओंख्रिया बिनि अनगायैबो नोंथाङा ओ गुबुन मा मा ओंख्रिफोर संनो रोंबावो एसे फोरमायनो हागोन नामा दसे सम जेरै नों माखौ संनो मोजां मोनो
औ बांसिन जोंनि न'आव बांसिनथ' ओ दालि ओंख्रिफोरानो संनाय जायो आरो नोंथां दालि ओमफफ्राय बांसिन आथि दाथ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दाथ' दैज्लां बोथो- थोर नालाय न'आवनो थानाय मैथा खांख्रिखला लेस्रा ओमफ्राय भिन्दि औ औ बेफोरखौनो जानाय जायो आरो खारं खान्दायफोरखौ खौबो जायो आरो नोंथां दानि टाइमावथ' औ ओमफाय थास' आथिं थास' बिबार बेफोरथ' दा दैज्लाङाव मोननाय नालाय बेखौ जानाय जायो आरो मेसें जाबाथाय जोङो थास' बेदरखौ जानाय जायो आरो नोंथां
औ
थास'आथ' गोबां रोखोमनि दं नालाय नोंथां ओ थास'नि सब गासिबो बाहाखनो बाहागोखौनो जानाय जायो थास' बेदर अ थास' आथिं थास' बिबार बेफोरखौ आरो आरो अ औ औ बेफोरखौ औ आरो थास'आ जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजांबो आरो नोंथां आरो खायसे मानग्राफोरनि थाखाय गाज्रिबो आरो थास' जायोबा आइरन मोन होननाय खोनायो आरो बेनिखायनो बेमफोरनि थाखायबो मोजां जायो आरो थास'आ नोथां
फोर ओंख्रिफोरा गोथावजों लोगोसे देहानि थाखायबो मोजां खामानियाव होयो आरो
औ औ नोंथां औ औ बे ओ नोंथाङा ओ थास'खौ थास' बिबारनि बागै एसे फोरमायना हागोन हागोनना थास' बिबारखौ माबोरै सङो
औ दास' बिबारखौथ' ओरैनो जोङो जाहासिनसैनामा नोंथां
एसे फोरमायजाबावगोन नोंथां
आं थास' बिबारखौथ' आं संफेरेरिखाय मिथिला नोंथाङा ओइ ओंख्रि सङो नालाय माने माने बेखौ नोंनो फोरमायदो नोंथां हायो
अ थास' बिबारखौथ' आंबो बिदि संफेरा- खै थेवबो आङो ओ गुबुननि संनायखौ नुदों आरो ओमफफ्राय
औ
बिदिनो थास' बिबारखौ लाबोबाय ओमफ्राय बिनि मादा नामा बेखौ गारनाय जायो आरो बे मानो नालाय थां औ बेखौ मानो नालाय ओमफाय बेखौ आरामसे सायनानै लानाय जाबाय ओमफय आरामसे सुग सुग्रोबाय ओमफाय सुखांनानै ओ बेखौ बांसिन सोरबाबा ना गोरानजों जायो सोरबाबा अमा बेदरजों सोरबाबा दाउ बेदरजों जायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो नोंथां औ ओमफय बिदिनो बा अ बिदिनो थास'खौ संग्रोनाय जायो आरो नोंथां ओ थास'खौबो संग्रोनानै लाग्रोनो हायो बेखौ रुइहोनानै ओमफ्राय आरो डाइरेक्ट नङाबाबो सारायाव ओ बेदरखौ एवग्रोना लाबाय फाय बेदरखौ एवग्रोना लानानै ओमफ्राय दसेसेम मोनबाथाय बेयाव एवफ्राग्रोनानै बेयाव नांगौखिनि जि मस स्ला मस्लि संख्रि बेफोरखौ होयो बेखौ होग्रोना लाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव बेनि उनाव थास' बिबारखौ होनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय थास' बिबारखौ होनानै ओमफाय बेयाव थास' बिबाराथ' मानो नालाय नोंथां सोरबाबा मैथा होयो सोरबा बा नारें होयो औ औ औ औ नंगौ ओमफाय बेखौ होनानै ओमफाय बिदिनो बियो रुइबाथाय एसे बिस मिनिटसोनि उनाव बेखौ खांनाय जायो